अ नोंथां ओं खोनादों अ नोंथाङा दायो फ्रि ना
औ औ आंथ' फ्रियनो दंथ'यो दा
आं दायो नोंथांजों माने मोनसे आयदानि सायाव रायलायनो थाखाय कल खालामनाय जादोंमोन आरो ना
औ औ औ दे बुंलाय आयदाया मामोनबा
आइजो सोलोंथाइनि सायाव रायज्लायनो सानदोंमोन आंओ नोंथां
अ अ आस्सा आइजो सोलोंथाइ ना औ
औ जेनेबा आइजो सोलोंथाइया जोंनि समाजाव माबायदि गोनां थि बेनि सायाव आरो औ औ औ औ जागोन दे सावराय जागोन नोंथाङा बेनि बागै बेनि बागै माबाफोर बुंनो हागोनना
अ अ अ आयजो सोलोंथाइ होननानै बुङोब्लाथ' जों माने जों गोदो गोदायनि आइजोफोरनि सोलोंथाइनि बागै जुदि साव बुङोब्ला आरोना माने आइजो सानफ्रायनि बागै बुङोब्ला माने जों गोदो गोदायनि आइजोफोरनि बागै एसे बुंग्रोनांगोन आरोना माने गोदो गोदाय आइजोफोरा माबायदि माने सोलोंथाइ मोन होबोआखैमोन जेनेबा बिसोरखौ सोलोंथाइ लानो थाखाय खाबु होबोआ होआखैमोन जायनि थाखाय जोङो दासिमबो जोंनि आइजोफोर आइजोआ आरो जोंनि ओ ओ हौवा माहारिफोरनि गेजेराव माने गोबां फारागखौ नुनो मोनो आरो दासिमबो ओ बै बै समाव माने जेब्ला जों सोलोंथाइ लाजेननो रोंदोंमोन ओ फरायसालियाव थांजेननो बै समाव माने जों ओ जोंनि ससाइटियाव बा जोंनि समाजाव आइजोफोरखौ माने बांद्राय माने बांद्राय माने माबा खौनो होआखैमोन आरो ना खाबुखौनो होफायाखैमोन आइजोफोर माने जोङो सोलोंथाइ लानायनि जेबो गोनांथि गैया। जोङो ओ सोलोंथाइ लानानै जेबो ओ माने उदाया। बिदि सानोमोन आरोना खालि सोलोंथाइआ हौवाफोरनि थाखायल'सो होननानै सानोमोन आरो बेनि बिदिनो ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि समाजाव माने जोंनिल' नङा आरो ना बर' समा नङा बेयो गोबां माने समाजावनो गोबां समाजावनो आइजोफोरखौ माने
फोरखौ माने ओ सोलोंथाइ लानायाव माने खाबु होआमोन आरो औ
बिदिनो थिग बेबायदिनो जोंनि बर' हारियावबो ओ आइजोफोरखौ सोलोंथाइ लानायखौ नुनो मोनामोन बा खाबु होनायखौ नुनो मोनामोन आरो ओ खालि हौवसा फोरखौल' ओ फरायसालियाव थांनो हो योमोन बा फरायनो होयोमोन ओ बिदिखौ नुनो मोनोमोन आरो खिन्थु दिनै ओ दिनैसिम फैना दिनैसिम माने ओ नुबाय मा जोंनि आइजोफोराबो
सोलोंथाइ लानायखौ नुनो मोनबाय आरो ना माने दिनैसिमथ' माने सोलोंथाइ ला नायल' ना जेनेबा साख्रि बाख्रि मावबाय ओ गोबां ओ माने ओ ओ मा होनगोन इखौ हौवाफोरजों समान समान बा हौवाफोरनिख्रुइसो बांसिन माने खामानि मावनाय नुनो मोनो आरो जों एगजामपोल हिसाबैनो जोंनि औ जोंनि बे उम ओ जोंनि साइन्टिस फोरनि बाथ्राखौनो बुंनो हायो जोङो जोंनिनो इण्डियानिनो कल्पना सावलानि बाथ्राखौ। बुंनो हायो जाय हौवाफोर हौवाफोरा जाय खामानिखौ मावनो हायाखै दिनैसिमबो जोंनि हौवाफोरा माने खायसे हौवाफोरा आरो ना बेखौबो जोंनि ओ बे ओ आइजोआव मावनानै देखायबाय अख्रां सायाव थांनानै देखायबाय जोंनि ओ एकजामफोल हिसाबै आरोबाव सु निता उइलियामनि बाथ्राखौ बुंनो हायो जोङो बिथाङाबो बेसेबा माने ओ बेसेबा हौवाफोरा खालामनो हायै खामानिखौ दिनै खालामनानै देखायबाय। बिदिनो गोबां दङ बे मालाला मालालानि बाथ्रा खोनादोंना पाकिस्ताननि। जाय माने ओ पाकिस्तानावथ' आरो माने ओ हौवा हिनजावफोरखौ जेनेबा सोलोंथाइ लानो होआमोन नालाय तालिबाननि बिनिफ्राय बियो बिसोरनि थाखाय ओ आइजो सोलोंथाइनि थाखाय बा ओ हिन्जावसा सो हिनजावसाफोर खौ सोलोंथाइ लाहोनो थाखाय बियो माने बिसोरनि एगेेनस्टाव ओ माने माबा नांदोंमोन आरोना खालामदोंमोन जायनि थाखाय बेखौ बिसोरनि हादोरनिफ्राय माने बिसोरनि हादोराव थानो होयाखैमोन आरो आरोना माने बिसोरनि हादोरनिफ्राय खारखोमानानै फैनो गोनां जादोंमोन बे बेलेगाव ओ बेबायदि अबस्था आरोना हिनजावफोरखौ बा आइजोफोरखौ सोलोंथाइ लानायाव ओरैबायदि हेंथा माने जोङो ओ नायोब्ला माने ओ सानोब्ला दा जोङो हमदांनो हायो जे जों बै समनिफ्रायनो जुदि जोंखौबो बा आइजोफोरखौबो समान समान ओ मोनथाय होनायमोनब्ला समान समान फरायनो होनायमोनब्ला सोलोंथाइ लानो होनायमोनब्ला जोंबो बा आइजोफोराबो माने हौवाफोरनिख्रुइ बांसिनसो गोजौआव थांसि थांगौमोन होननानै आं सानो आरोना। औ दा जेरै गोबां आइजोफोरानो साख्रि मावो बेजों लोगोसे साख्रि मावनायजों लोगो से न'खरखौबो जेनेबा ओ बिसोरनो खुङो आरो जोंनो आइजो आइजो नि सोलोंथाइखौ मानो गोनां होननानै बुङोबा बांसिन जोङो बुंनो हायो जे ओ आइजोफोरानो जोंनिया न'खरखौ सालायो नङा होमबा। आयजो आइजोफोरा न'खर सलायनायाव माने मेन ओ बिहोमाखौ लायो आरोना बिसोरनो गथ' गथायखौ नायनायनिफ्राय फारसेनिफ्राय माने सोलोंनायनिफ्राय बा गियान होनायनिफ्राय मा खालामनांगौ मा खालामनाङा ओ सोरजों ओ माबायदि रायलायनांगौ माबायदि बाथ्राखौ रायलायनांगौ रायलायनाङा बे माने फारसेनिफ्रा सोलोङो आरोना ओ बिदि बिदि समाव माने जोङो आइ जुदि बिनि बिमाया बा सोरनिबा हिनजावा बा सासे आइजोआ बिमा जानानै जुदि सोलोंथाइ गैयाब्ला माने ओ खायसे खामानि ओ खायसे बुस्थुफोरखौ माने बुजायनो गोब्राब जायो आरो ना बे माने बां बांद्राय बुजि मोननाय नङा माबादि ओ जोङो गथ' गथायफोरखौ माब लाइनजों लांनांगौ माबादि गाइड नांगो माबायदि गियान होनांगौ बेखौ मान सासे ओ फरायि मानसि बा सोंलोंथा मानसिया बांद्राय माने मोजाङै बुजायनो हानाय नङा आरो ना गथ'फोरखौ। ओ बा गथ'नि फैसा दानायाव बांद्राय माने गोहोम बिहोमा होनाय नङा आरो। बैफोरनि जाहोननि थाखायनो माने
जोंहा आइजोखौ आइजोनि सोलोंथाइखौ गोनांथार आरोना नांथारगौ। खारन जोङो ग थ' फिसाख- गथ' फिसाखौ जुदि उन्दैनिफ्रायनो मोजां- मोजां खालामनो हायोब्ला उनाव फिउचार आवबो बे गथ'नि ओ फिउसाराबा इउ- चुनाव बि गथ'नि ओ फिउचारा मोजां जागोन आरोना होमबासो। बैफोरनि थाखायनो जों माने आइजो आइजो सोलोंथाइखौ माने आइजो- आइजोफोरा सोलोंथाइ लानाया गोनांथार होननानै आं सानो आरो।
औ औ नंगौ। ओमफ्राय नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानदों नामा बेनोसै? औ बेनि बेलायावथ' नोंथाङाबो गोबां बाथ्राखौनो बुंबाय,
औ।
आं दायो बुंनो सानदों बेखौनो गोदो गोदायनि समाव थ' जेनेबा आइजो सोलोंथाइखौ एसेबां गोनांथि होननानै सानामोन। जेनेबा आइजोफोरा सोलोंथाइ लानांगौ होननानै बेबायदि सानामोन आरो गोदोनि समाजाव, जोंनि बर' समाजनि गायबो गुबुन समाजफ्रावबो बर' आइ- आइजोफोरखौ गादबनानै दोननायखौ नुनो मोनोमोन सोलोंथाइनि बिथिङाव। नाथाय दा फैयै फैयै सुबुं माहारिया जेब्लानाखि साननो हनो रोंदों मेलेमारि जौगानाय फैदों अब्लानि बेनिफ्रायनो माने दा आथिखालाव आइजो सोलोंथाइखौ जोंनि समाजाव गोनांथि होननानै साननानै माने गनायनानै लाबोदों जेरै जायनि थाखाय दा आइजोफोराबो रांखान थि राजखान्थि, समाजखान्थि, धोरोम खान्थि गासैबो बिथिङाव माने आइजो फोरा बिफाव लानायखौ नुनो मोनदों आरो। औ औ। जाय बा जों धोरोमनि बेलायावबो आइजोफोरा दा बाहागो लादों, आरो बेबायदिनो आइजो सोलोंथाइखौथ' जोंनो नांखागौ। मानो होनोबा आइजोफोरानो समाज खुंनायनि गाहाय बिबानखौ लायो। जेरै सासे गथ'खौ मानो होनोबा बियो बिमा महरै सासे गथ'खौ समाजाव माबायदि सुबुं सम्फद खालामनो बेफोरनि बिबाना आइजोफोरनावनो थायो नालाय बेनिखायनो जोङो आइजो सोलोंथाइखौ गोनांथि होननानै दा गासै सुबुं माहा रिया माने गनायनानै लायो आरो। औ औ औ। दाय आथिखालावथ' आइजोफोराबो हौवाफोरनि बेलायाव रुजुयोबा माने बांसिनसो सोलोंथाइखौ लानो हा दों होननानै बुंनो हायो आरो। दाथ' जों गोबां नुनो मोनो नोंथाङाबो बुंलांबाय जेरै सुनिता उइलियाम आरो कल्पना चावला बेनि अनगायैबो आरो माखासे बिथिंफोरावबो गेलेनाय खमफु बेफोरबायदि जेरै अंकसिता बर'मोन बिथांमोनाबो सोलोंथाइजों लोगोसे माखासे खामानियाव माने जौगानायखौ लाबोनो हादों। औ औ। बेबायदिनो
औ बेबायदिनो गोबां दङ गोबां गासिबो बिथिङाव दङ जों ओ ओ मा होनगोन इखो रांखान्थिनि बिथिङाव नायोब्ला जोङो ओ बे ओ सासे ट्रराइबेल ओ आइजो जोंनि इण्डियानि प्रेसिडेन्टनि बाथ्राखौनो जों बुंनो हायो। द्रौपदि मुरमुनि बाथ्राखौनो बुंनो हायो बिथाङाबोथ' सासे ओ जोंबायदि ट्राइबेल ओ कमिउनिटिनिफ्रायनो थांनाय सासे आइजो, बिथाङाबो दिनै जोंनि माने ओ इण्डियानि प्रेसिडेन्टनि जानो हायोदो औ मोनसे हा-जोंनि हादोरखौ सालाय दों होमब्ला बेफोरखौ नायब्ला जों माने गोबां मान ओ जोंनि आइजोफोराबो दावगानो हाबाय।
मोनसे प्राउद फिल जायो आरो।
औ नोंथाङा बुंबोनाय बायदिनो बे ओ खेलाफोरावबो बा स्पर्टसआवबो जोंनि गोबां आइजोफोरानो जोंनि ओ जोंनि हादोरखौ जोंनि ओ हादोरसाखौ माने ओ रिप्रेजेनत खालामगोन गासिनो गुबुन गुबुन हादोराव बिथां नोंथाङा बुंबोनाय बायदिनो अंकुसिता बर'
बर'आव औ बा लातिना बरगहाय सिमां दास बिनि बेनिफ्राय जमुना बर' बिथांमोन गोबां दङ आरो दा बिदिनो माने ओ आरो बेफोरनि अनगायैबो जोंनि
ओ फावखुंग्रिफोराबो ओ दङ गोबां फावखुंग्रिफोराबो माने जोंनि ओ हादोर साफोरखौ रिप्रेजेन खालामगा सिनो दंङो आरो ना गोबां मोजां खामानि मावगासिनो दङ बिथांमोनाबो बिदिनो बेफोर बि बिथिङावल' नङा गोबां बिथिं दङ आरोना जेराव आइजोफोरा औ औ।
जों थुनलाइनि बेलायाव जोंङो मोननो हायो जेरै ओ मामनि रैसोम गौसामि आरो बर'नि बेलायाव नायोब्ला जोङो डक्टर रिता बर' इन्दिरा बर'
औ औ।
आरो डक्टर अनजालि दैमारि रिता सौधुरि मोनाबो औ मोजां मोजां लिर-लिरनाय माने लिरबोयो लिरबोगासिनो आरोना औ
औ।
दाथ' आरो बान्थाबो आवग्रिनो हादों बिथांमोना। औ औ गोबां मादा मोननो हाबाय बे खौ नायोबा माने जोंनि आइजोफोरनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव होननानै बुंनो हायो आरो।
औ औ औ नंगौ।
दा नोंथांमोननि ओनसोलाव आइजो सोलोंथाइया माबायदि जेनेबा आइजो सोलोंथाइनि बागैसो बुंनो हागोन नामा।
औ औ जों जोंनि जोंनि एरियाथिं होनबाथ' बेबायदिनो ओ गोबां गोबां दावगाबाय आरो ना आगोलनिख्रुइ माने ओ गोदो गोदाय जेरै जेबायदि दा बेबायदि नंला माने गोबां आइजोफोरानो दा ओ साख्रि माव नङाब्लाबो आरोना गावनि आथिङाव गसंनो हानाय माबा मोनसे खामानि ओ हाजिरा खामलायानो जा बा माबा मोनसे बिजनेज फिसा बिजनेनो जा माव मावनानै माने गावनि नखरखौ खुंगासिनो दं आरो ना ओ बांद्राय सेंसायनानै नंब्लाबो एसे एनै ओ सोलोंथाइ लानाय लानाय ओ आइजोफोरानो माने दिनै माने फिसा फिनला बिजनेस खालामनानै जाबोनायखौ आं नुगासिनो दं आरो ना ओ जायखि जाया दखान ओ साहा दखान बा ओ खायसे ओ मा होनगोन बिखो पार्लार फोर होनानै माखासे ओ दखना दखान होनानै ओमफ्राय बिदिनो औ अम माफोर फिसिनानै बिदि माने गोबां फैसा ओ बा रां खामायनायखौ नुगासिनो दङ आरोना।
माने आरो गोबां साख्रि मावनाय
गैथार माने साख्रि मावनाय गैथारै नङा साख्रि मावनायबो दङ जोंनिथिंबो सोरबा ओ फोरोंगिरि दङ सोरबा आरो मा होनगोन दिफेन्स लायेनाव दंङ सोरबा आरो पलितिकसनि लायेनाव दङ बिदिनो गोबां माने गोबां लाइनाव दङ आरोना आइजोफोरा माने नुला आरो दा जोंनि गामियावबो जोंनि गामियावल' नंङा जोंनि एरियावबा गोबां एरिया
गोबां एरियावनो दा औ मसिफोरखौ उनफिननानै थानायखौ नुनो मोनदों आरो ना औ
नोंथाङा माबाफोर बुंबावगोन नामा आरो
औ आथिखालावथ' जेनेबा आइजो सोलोंथाइ होननानै एसेबां माने बेबायदि नुनो थांला आरो ना फ्रायानो गासैबो ओनसोलावनो आइजोफोरनि सोलोंथाइखौ एसे जौगानायखौ नुनो मोनबाय